औ नोंथां ओ नोंथांनि खबरा माबोरै? दासान्दि
औ आंनि खबरा मोजांथ' नोंथां नोंथांनालाय माबोरैथो?
अ दासान्दि आंनियाबो ओ मोजाङैनो ओ दं नोंथां। औ बिदि अब्ला नोंथां नोंथाङा दायो फ्रि दङना?
औ नोंथां आङो दायो फ्रि दंथ'यो दासान्दि आङो लामायाव बार जागासिनो दङ।
बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो होननानै सानदोंमोन। ओ दसे सम नोंथाङा सम होयो होयब्ला आंजों लोगोसे सावरायनायाव बाहागो लानो हागोनना?
औ औ थारैनो आं सम होनो हागोन नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदों एसे फोरमायना हो होदो अब्ला।
ओ जों गिबियावनो बुंनो हायो ओ बर' सुबुंफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो हाजोबा हाग्रायाव ओ बा ओ हाजोबा हाग्रा बा हाग्रा बंग्रायाव थाग्रा होननानै ओ जों बुंनो हायो ओ गुबुन हारिफ्रा मालाय ओ बुंनो थाङोब्ला टाउन सहर बा हस्पिटाल ओ बा ओ बायदिसिना सुबिदा थानाय ओ ओनसोलफ्राव थायो नाथाय जोंनि बर' सुबुंफ्रा बैफोरबायदि ओनसोल सुबिदा गोनां था सुबिदा थानाय ओनसो ओनसोलफोरखौ गारनानै ओ हाग्रा बंग्रा बा हादान सिफायनानै थानायखौ ओ जों ओ नुयो। बेयो आरो बर'नि मोनसे ओ आ हुुबा हुदा होननानैबो जों बुंनो हायो। ओ गिबियावनो गिबियावनो आं बेखौ बुंगोन ओ नोंथां। ओ। ओ गोदोनि स समाव बा आथिखालावबो बर' फ्रा हाग्रानि मा मा मैगं थाइगंफोरखौ ओ खानानै बा संनानै जायो ओ नोंथाङा मिथिगौ नामा ओ बर'फ्रा मा मा हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ ओ बु थुमनानै ओ संनानै जानाय मैगंफोरनि मुंफोरखौ
औ औ थारैनो आङो गासैखौबो मोनथिजोब्लाबाबो माखासेखौ आङो बुंगोन बुंनो हायो मानो होनबा जोंनि जायगायावबो माखासेखौ मोनो माखासे मैगंखो जोंनाव मोना नालाय। बेफोरखौ सिनायाबो जानो हागौ औ थारैनो आङो जिखिनि खौ हायो आं बे खौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय थियारि जाबाय औ दा जोङो हाग्रानि मैगं होननानै बुङोब्ला जोङो गुबैयै बुंनो हागोन मानिमुनि ओमफाय सिब्रु मै सिब्रु मैगं खेरादा उम दि दिंखिया मैगं बेफोरखौ जोङो गुबैयै बुंनो हायो आरो नङा होनब्ला?
नोंगौ नोंथां थारैनो
गु गुबुन फारसेजों बुङोब्लाथाय जों थास थासखौबो जोङो हाग्रानि मैगं होननानैनो बुंनो हायो। जायनि औ जोङो थास'निफ्राय थास' बिबार थास आइथें बायदिखौबो जानो थायो आरो नङा होनब्ला?
नोंगौ नोंथां थारैनो
बेनिफ्राय मा होननानै बुंगोन जोंहा गोखा मैगं जोंहा गोखा मैगं ए साबै जोंहा खुंखा मैगं बेफोरखौबो जोङो हाग्रानि मैगंखौ बैसागु बोथोराव जोङो जानाय जायो बिदिनो बायदिसिना मैगं आरो मा मा होननानै बुंगोन दा मोनथिस्लाबाय लाङाबो माखौबा माखौबा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
ओ गिबियावनो जों ओ बुंनो हाग्रानि मैगं होनब्ला नोंथाङा जा बुंदों बेनो। ओ गुबैयै ओ बरफ्रा ओ बाजाराव मोननाय मैगंनि अनगायैबो बा नआव मावनाय मैगंनि अनगायै बो ओ हाग्रानि मैगं खानानै ओ जानाय नेम नेमा गोदोनि नो दंबोयो नाथाय गोदोनि स समाव ओ बर आइजोफ्रा बैफोर हाग्रानि मैगंफोरखौ ज ज लोगो नांनानै जाहार बा हाग्रा बारियाव ओ जेरै जों खेरा दाफिनि ओ बैफोरबायदि मैगंफोरखौ हाग्रा बा जाहार बारियावसो मोननाय जायो। ओ बै समावहाय ज'ज' ओ लोगो नांनानै जाहार बारियाव खानानै लायनाय ओ बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ओ जों थायनासि बा थायनासि होननानै जायखौ बुंनाय जायो बे मैगंखौबो ओ हाग्रा बारि बा जाहार बारियावसो मोननाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हायो लाफा सायख' ओ मैगं ओ बेखौबो जों हाग्रा बारिनिफ्राय ओ मोननाय होननानै जों बुंनो हायो ओ आरो बेजों लोगोसे ओ जों माना मुनि उम बेखौबो जों हाग्रानिफ्राय मोननाय ओ मैगं होननानै ओ जों बुंनो हायो
औ औ थारैनो
ओ थास नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदि उम थास' ओ थास' बैफोरखौबो जों फेन्थानिफ्राय लानानै ओ बिथराय। मोन ओ बिथराइखौ लानानै ओ बा बेदरखौ लानानै बा बिबार नंगौ बिबारखौ लानानै जों बेफोर गासैखौबो जानायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जों गोबां हाग्रानि नों थाङा बुंनाय बायदि दैमा जिं बा हाग्रायाव थाग्रा सिब्रुं, सिबुं, बा सिब्रु उम आरो बेजों लोगोसे मेथखा आ बायदिसिना मैगं ओ हाग्रानिफ्राय मैगंखौनो बर'फ्रा खानानै बा संनानै जायो। आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हायो। फारं खान्दाय बिबार सेफालि बिबार ओ बैफोर मैगंफोरखौबो जों बैफोर मैगंफोराबो जों हाग्रानि होन्नानै बुंनो हायो। आरो बैफोर मैगंखौ गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा संनानै ओ जाबोनाय आरो आथिखालावबो जों बेफोर मै दुंफोरखौ संनानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ सो औ नोंथां। जोंना मा होना बुङो हाग्रानि मैगं जानो हेलौ हेलौ नोंथाङा बुलांदोंमोनना मानि मुनि आ माना मुनि। बेखौ जोङो जायो होननानै आं औ आं खोनानो मोन्दों मान माना मुनि होननाय बे मैगंया माखासे उदैनि बेरामफोर सोखानायावबो हेफाजाब फैयो होननानै खोनादों दा नोंथाङा बेनि बागै सोमोन्दै मिथिगौब्ला एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा?
अ थारैनो नोंथां जोंनि हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं अ बैफोर बैफोर मैगंफोरनिफ्राय जोंनि माखासे आ बेराम आजार बा जोंनि ओ देहायाव जानाय बेमार बेफोरखौबो जों सोखानो हायो आरो माखासे हाग्रानि फ्राय मोननाय मैगं अ बैफोरो जोंनि देहायाव ओ बेरामबो सोमजिहोयो होननानै ओ खानानै मोननाय हाग्रानिफ्राय मैगङा आ देहायाव बेमारबो सोमजिहोयो होननानै जों बुंनो हायो। गुबैयाव जों बुंनो थाङोब्ला बे माना मोना मानि मुनि मै गं। बा हाग्रानि गोबां गो गोखा गोखै मैगं लगायनानै ओ जों संनानै जायोब्ला बा ओम दाउफोर - जों जों ओ लकेल दाउफोरजों जों संनानै जायोब्ला थाइ थर जानाय बा लोमजा ज्रो मोननाय बा दुरबल जानाय बैफोरखौ जों गोख्रों जायो बा हामो होननानै जों फोथायो । नङा होमबा नों थां आरो बेजों लोगोसे उदै थायोब्ला बा ओ खि-खिनाय जायोब्ला जों माना मुनाखौ ओ खानसि सिसा बिलाइजों एवनाय एवनानै जाहोनाय बेफोरखौबो नुनो मोनो । आरो बेजों लोगोसे सोरनिबा गन्थं गन्थंआ गन्थं बायग्रा एबा गन्थंथ्रि बायग्रा ओ बेफोरबायदि बेराम दङब्ला जों हाग्रानि मोननाय बे खानसेसा बिफांनि बिलाइखौनो जों सिफ्लेनानै गन्थंआव सेबसननायखौ नुनो मोनो । आ आरो बिनि गेजेरजों जों थैखौ बन्द जायो होननानैबो मिथिनो मोनो । आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हायो ओ आमाइ मोन नायबा जनदिस ओ बेखौबो जों ओ बर'फोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय दं खि मानसिगालदेब बा खेरादाफिनि बे मैगंजों खा दैमायाव मोन नाय खांख्राइ ओ बे खां ख्राइजों संनानै जाहोयोब्ला बे आमाय मोननाय आमाय मोननाया खारो होननानै जों उम बर'फोरनि बा जों गामियाव रायजो जानाय गोबां सुबुंफोरनिफ्राय सावरायनायखौ आं खोनानो मोन्दों । थां आरो बेजों लोगोसे जों ओ खोरदै आरो खांख्राइ बा ना गोथां बैफोरबायदि मैगंखौबो जों आमाय मोननायाव जाहोयोब्ला ओ गाहाम जायोबा ओ सोलायनाय फैयो होननानै ओ खोनानो मोनदों । आरो जों बुंनो हायो माखासे मैगं जेरै हाग्रानि बैफोर मैगंखौ जायोब्ला ओ देहायाव सानाय सुनाय दङब्ला जाखङो बा देहाया बोरैबा ओ लोमजानाय मो नो ओ बेफोरबायदि होननानैबो जों खोनायो । जेरै जों बुंनो थाङोब्ला उम हाग्रानिफ्राय मोननाय ओ जों जेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन मुंजों बुंनाय जायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव बुंनाय मुंजोंनो आं फोरमायगोन नोंथां
औ जागोन नोंथां
जों अन्थाइ बाजाब होननानै बुङो। जायखौ जों हाग्रानिफ्राय मोननाय जायो ओ बे अन्थाइ बाजाबखौ जायोब्ला ओ जोंनियावहाय सानाय सुनाय ओ बेफोरखौ जाखाङो होननानै जों फोथायो। आरो बेजों लोगोसे ओ दाङा ओ जायखौ जों दाङा मैगं होननानै बुङो। बेखौबो जायोब्ला जोंनावहाय रोदा बा ओ आथिं सानाय बा बिखुं सानाय ओ बाराद्राय बां बारा जायो होननानै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा सावरायनायखौ नुनो मोनो बेनि गेजेरावनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा हाग्रानिफ्राय मोननाय बैफोर मैगं ओ बेफोरनि गेजेरावनो जोंनिया ओ माखासे मैगङा देहानि थाखाय मोजां आरो माखासे मैगङा देहानि थाखाय गाज्रि होननानै ओ बुंनो हायो नोंथां
औ थारैनो नोंथां
आरो ओ बेनि अनगायैबो नोंथां ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय बैफोरबायदि ओ मैगं बा हाग्रानि दंफां लाइफां बा बेफोर मैगंफोरनिफ्रायनो जों जोंनि गोबां जोंनि बर समाजनि गोबां ओ अजा बा बेजा ओ बिथांमोनहा मुलि बानायनाय ओ मुलि बानायनानै जों फाननाय आथिखालाव नुनो मोनदों गोबां रोखोमनि मुलि।
औ औ थारैनो नोंथां।
जेरै जों जनदिसनि ओ थटाइफडनि मेलेरियानि ओ बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि ओ मुलि ओ बेफोरबायदि मुलि बानायनानै होनायखौबो जों जोंनि ओनसोलफ्राव फ्राय नुनो मोनो नोंथां।
औ औ थारैनो नोंथां आथिखालाव बेफोरो ट्रेन्दिं सोलिगासिनो दङ जोङो बेफोरखौ सम-समाजारि बिजोंनि गेजेरावबो नुनो मोनो। माखासे बेराम जेरैबायदि चाइनिस बेराम पाइलस बेराम बेफोरनिबो माने फोसाबनो हानाय मुलिखौ जोङो बेफोरबायदि सम मा होनगोन हाग्रानि मैगं एबा बिफां-लाइफांफोरनिफ्रायनो बानायनानै फाननायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो जायनि गेजेरजों गोबां सुबुङानो हामदों होननानैबो बुंथिनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो नङा होमब्ला नोंथां?
नोगौ नोंथां। थारनो बिदिब्ला नोंथां जों बे खिनियावनो ओ बे आयदानि सायाव सावरायनायखौ दोनथनोसै नामा?
औ दे अब्ला नोंथां।